हेल' औ औ खोनादों दे। औ फ्रियानो दं।
अ अ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
दे मा थ'पिकनि सायाव सावरायनो?
टपिकआ जाहैबाय माने दाथ' सोलिबाय थानाय बे माबा ओम आमबु बासि मेलाया।
बेनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो औ जागोन दे। औ सावराय जागोन बे ओ बेदिनो जागासिनो दिनै दिनै लासमोन खोमा औ। नोंथाङा थाङासै नामा गैया ओ थांनाय जादिया माने। औ औ आंबो थांनाय जादियासै औ औ अ ओ बिदिथ' आङो खेबसेबो थांनायानो जायाखै माने। समफोरानो मिलायलायिखायनो थांनाय जायाखै आरो खाथियाव थाब्लाबो। ओहो थांनाय जायाखै बे ओ बे औ औ ओरैनो जेनेबा अमबुुबासिनि अनगायै बेलेग दिनावथ' बिदि कामाखायावनो मन्दिराव थांबाय थानाय जादों। आरो गोबांनो ओ खेब्रै खेब्रैसोआनो जाबाय आङो। थांनाया थेवाबो माने बिदि अमबुबासि समाव खेबसेबो थांफेरनाय जायाखै आरो।
औ औ आंबो थांनाय जायाखै जानायालाय ओमफ्राय ओरैनो खोनाबाय थायो निउस फोराव नुबा बायथायो मिथियो ओमफ्राय बे ओ बिनि जा मन्दिराव जा माने फुजिनाय बिनि बागै मि
औ बेनोथ' माने आं बांद्राय गोथौयै बिदि मिन थिया आरोना उमफ्राय फुजिना थजोंहा बिदिनो कामाक्या बिमाा बेयावहाय आइजों मोदा बेखौ फुजियो होननानै मोनथिनाय जायो आरो
अ अ माने ओं ओं मिथिनाय बायदिब्ला माने मानसिफोर मानसिफ्रा बुङो आर ना फोथायो जे बे सोथिया थैदोंमोन होमबानिया हवा जि लाना फैदोंमोन बेखौ बे टाइमाव माने बे बिष्णुआ लाय
गावनि माबाजो सक्रजों माने दानसनायाव औ
बे माबाया ओ बे सोथिनि मोदोमफोरा ससे ससे बिदि जा जनानै माने जोंनिआव मोनसे पार्टआ गोलैदोंमोन नों बे निलासल हाजोनि माबायाव जायगायाव जेराव दा कामाख्या मन्दिर दङो बिदि खोनायो आरो ना मानसिफ्रा बुङो बिनि माने बे सोथि आइनि माने प्राइभेट पार्टआ बेयाव गोलै
गोलैदोमोन आरो औ जोंनियाव औ फुजियो आरोना बेखौ बेखिनि पार्तखो फुजियो आरो जोंनियाव औ ओ
ओंखायनो कामायखाइखौ फुजियो आरो माने बिदि नानै मिनथिनाय मिथियो आरो मान मानसिफ्रा फोथायो आरो ओंखायनो माने बै जेथिया दा आंगुबासि मेला जायोना बि दिनाव माने फोथायो कि आइ खामायखालायनो माने माबा जायो आरो सुवा जायो आरोना ओंखायनो बन्द' माबाखो सानथाम सानब्रै माने जेसेबांखि माबा जायो बे मेलाया खैदन जायो बेदिनखालियाव लासे माबाखौ बन्द' दोनो माने फुजा सुजा होनो होआ आरो ना औ औ इदिनो बन्द' खामो माने ओम बे टाइमावथ' जेनेबा हिन्जावफोरा आइजोफोरा इदि रेस्ट लानाय लायोना इदि टाइपनि आरोना फोथायो आरो बिदि होननानै ओंखायनो बन्द' खालामो माबाखौ मोन्दिरनि गेटफोरखौ ओमफ्राय फुजा जाया आरो बेव ओरैनो मानसिफ्रा नायनो थाङो आरो ओमफ्राय बिराद गोजान गोजानफ्राय फैयो फरेन कान्ट्रिनिफ्रायबो बिराद मानसि फैयो आरो एकदम इंलेण्ड फोरनिफ्राय एबा आमेरिकाफोरनिफ्राय लण्डन फोरनिफ्राय डुबाइनिफ्राय
डुबाइनिफ्राय बुहुत मानसि फैयो आरो माने आंबो खोनादों आरो बिदिनोसे जेनेबा ओजेने अम्बुबासि समावहाय जेनेबा जेखौ बियो बेखौनो मोनो इदि होननानै मानसिफोरा फोथायनाय बेफोरखौ खोनादों आरो औ औ माने बिनि थाखायनो बोरमा फोरबो बोलि होनाय नुनो मोनो आरो औ औ आङो अमबुबासिनि सोमोन्दैथ' इमान मोजाङै मिथिया नाथाय बेलेग दिनावबा आरो जोंबा कामायखायाव बिदि फुजा होनाय बा मैसोफोर बोलि होनाय बेफोरबायदिखौ खेबसे जेनेबा आं थांदोंमोन आरो बे समावबो औ बोलि होनाय बेखौहाय आङो नुनो मोनदों आरो
अ अ अ आतसा
बिनिफ्राय दायो अमबुबासिनि खौथ' मिथिला आरो दा अम्बुबासियाथ' गोबां सुबुंफोरानो थांबाय थाङो बिदिब्ला गोजान गोजाननि फैनाय ओफ्राय आ आङो मोनसे खोथाखौ मिथिनो मोनदों आरो जेनेबा सासे फुजा होग्रा मा आइआ बिदि बुंदोंमोन आरो जेने जेरै ओ गामि ओनसोलनानै जा बदिनो नायखांग्रा बायदिसिना थायोना
उम उम
गामिबा आइदा नाय आफा श जाखांनाय जिखुनु जाया फुजा होग्रा बा बिदि मानसि थायो नालाय बिथांमोनालायनो जेनेबा कामायखयाव बा जिखुनु जाया आरो खेबसेबाबो फैथारानांगौ आरो बोसोराव खेबसेबाबो फैनांगौ अब्लासलाय माने ओ बिसोरनि माने फुजा खानाय बा बायदिसिना माबा बियो माने खाथियो होननानै माने आंनो सासे मानसिया खोन्थादोंमोन आरो ए बिसोरो फैथारनांगौ
उम उम ओंखायनोथ' बिराद गोजान गोजाननिफ्राय रिसि बाबा माबााबिदि मानसिफोरा फैस जायफ्रा फुजा होयोबा बिदि माब माबि नायखांग्रा बिदि माने बहुत मानसि
औ
निउसाव नुनो मोनो आरो एकदम
औ
आथिं दानो जायगा गैलायै मानसि जायोना उम
फुंनिफ्रायनो लानानै जेनेबा मोनागासिनो गोबां मानसिफोर नुयो आरो होंगो-दोंगो बा देग्लायथ' जेनेबा निउसफोरावबो नुनो मोनदों माने एमान सि बिहरनि थाखायनो माने हां लानो थाखायबो प्रब्लेम जानाय ओ गोबां मानसिफ्रानो हस्पिटेलाइस जानाय बि बेफोरबायदिखौबो जोङो गोबां नुनो मोनदो आरो निउस नि ओंखायनो माने आंबो थाङासै खार बेयशथाङासैख ना एसे जखौ मोसे
बिदि नंङा नोंनि हेल्थआ मोजां नङाबा माने थांनानै नों गावखौसो माने ओखैफोदाव खैख्लैनाय जागोन आरो ना खायसे मानसिया बिराद दुरबल थायोना जेनेबा दा आरो बिराद सान्दुं गोसा बिदियाव माने दिडहाइद्रेट जायोना मानसिया एकदम बिदि जानानै माने सोरबा सोर सोरबा बेहुसबो जायो एदिओंखायनो बिराद गिनांगौ आरो माने गोजान इमान गोजाननिफ्राय थाबायनांगौ जायोना
औ
साहिथ' मोना नालाय इमान बेसेबा किल'मिटार थाबायनांगौथाय बुहुत गोजान थाबायसाबनांगौथ'
औ माने थांनाय याव दावखोनायसो न लामायाथ' बेनिखायनो खस्थ' जायो आरो औ औ हाजो नालाय औ बेयाव सेन्देल गाननो मोना सेन्देल गाना लासिनो थाबायनाय जेनेबा सान्दुं गोसाफोरा दाथ' जायगाया पाकानि माबाफ्रा आरो गुदुंसो जायो ना आरो मानसि होंगो दोंगो जाय औ
बेयाव ओमफ्राय आरो आं मोनसे नुनो मोनदों आरो ना मा होनो इखो बे मानसिफोराथ' बिराद फैबाय गोजान गोजाननिफ्राय ओमफ्राय मानसिफोरा माने जोंनि मानसिफोराथ'आरो बिदिनो मा होनगोन जाबोर जाबोर दाखोरफोरखौ माने गारनायनि जेबो माबा गैखाया ओमफ्राय इयाव आरो फेसिलिटिस बानायना होदोना होआथ' आं मिथियाखै खिन्थु माने होनांगोमोन आरो ना नङा माने ओरैबायदि लेट थ्रा जाजोबदो लामाफोरा बा जायगाफोरा दाखोर गोजा माने निउसफोरावबो नुदो जेनेबा बिदिनो भिदिअ'फट'फोराव नुदो आरो ना ओरैबायदि मानसि जादों ओमफ्राय मानसिफ्रा जेरावनो मेरावनो मे वनो गारलाजोबदो लामा सामा मानि बिराद लेथ्रा जादो आरो बे मोनसेया माने उनावबो साफ फाखालामोना खालामा जेबो गेरटि गैया माने बिराद लेत
बिराद लेथ्रा जादों जायगाया औ ना
एदम गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा जायगाबो गैया थानो जायगाय यै बेफोर मा होनो इफोरावनो गो ले लेथ्रा बुस्थुफोरखौ गारलाबायो मालाबायो बेयावनो थायो बेमार आजार जानानै
हाजानो चान्स थायो आरोना औ औ आंबो नुदों औ जेनेबा दाखलिआंबो बेनि सेरजोंनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंबो नुलांदों आरो जेनेबा थानो थाखायथ' ए बिसेबां बिदि इमान बुरजा मानसि नालाय ओमफ्राय थानोथ' बिदि बां सुबिदा बिदि नुआखै ओमफाय लामा लामानो दा बै दालां बै ब्रह्मपुत्रनि जे जोंहा दालां बे दालांनि सेर सेरनो बिदिनो मानसिफ्रा उन्दुलाबायनाय ओमफफ्राय लामा गेजेराव ओ लामा इथिं बथिंबो गे गामिनि गेजेरावदि जोंङा बिदि बागान होनाय थायोना माने बेफोरावनो तिरपाल सोंलाबायायनानै उन्दुनाय बिदि नुनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय ओ एसेबां मानि दा बिन बिदि बायदिसिना बिदिनोथ' इमान सुबिदा बेफोरबायदि फेसिलिटिस नुनो मोननाय जाया खै आरो बेनिखायनो माने इमान मानसि नाालाय दाखोर दालाफोरखौ लामा सामाफ्रावनो गारलाजोबबाय गटे बे ओ अम्बुबासि जेराव जायो बिनि खाथि खालाबो माने ओरैबायदि दाखोर ले थ्रा जाजोब्बाय आरो जायगाफोरा औ माला साफा खालामगोन बेखौथ' मिथिला खिन्थु माने गोबां लेथ्रा जाजोब्बाय आरो ओंखायनो माने डासबिननि सिस्टेमखौ खालामना होबाथाय मोजां जागौमोन आरो औ औ आरो जोंनि मानसिफ्राबो डास्बिनखौबो बिदि गारनो नागिरा न माय दासबिनफोराव मोजां जायगायावसो गारलाबायो औ
माने बेफोरखो जोंनि मानसिफोरा बारा माबा थाया आरो सिनसियार नङा। दिसिप्लिन गैया ओंखायनो बिदिफोर थाबा मोजां जायो आरो एसे जेनेबा माबायाव थांदोंब्लाबो जेनेबाथ' गोथार जाय
गोथार जायगा ना बेथ' औ
बे निंखायनो एसे साफा लाखिबा मोजां जायो आरो मानसिफ्राथ' माने फोथायनानै फैयोना बे बेयाव गोथार जायगा होननानै गोजान गोजाननिफ्राय ओंखायनो इसे साफा क्लिनै लाखिबा मोजां जायो आरो उ
बिदिनो बेनि बागैथ' रायलायबा बुहुद दङ बे माबाया निलाचर हाजोआव दोङ ना?
औ दे कामाख्या मंदिरा निलाचल हाजोआव थिखिनियावनो जाहैबाय आरो दं आरो
नोङो नोंथाङा माबायाव थांनो मोनबाय नामा गेदेरथाराव जि बे सिङाव मेन
ओ माने हाबनो मोना खैर बेयावथ' खनब्रै थांबानो खिन्थु आं हाबनो मोनाखै आरो बाहेरायावावसो खुलुमनानै फैदों माने मानसिफ्रा हर गेजेरनिफ्रायनो माने दुइथा थिनथा एकथा बेफोरबायदिनिफ्रायनो लाइन जाखायो आरो बेयाव सानफ्रामबो आरो सानफ्रामबो बिदि ओमफ्राय माने जोंथ' फुङावसो थांनाय जायो नालाय ओमफ्राय जों माने हाबनो लामाखौनो आरो बिनिफ्राय आरो हाबनो था खायबो नोङो बिदि जेनेरेलाव हाबोबाथ' बुहुत गोलाव नों फुङाव थांदोंबा नोङो मोना नायावसो मोनगोन हाबनो मोनगोन बिदि थाइबनि आरो ओमफाय रां हो नानै माने भि आइ पि हाबनाय बेफोरबायदि दं आरो गोबां रां नांगौ जायो।
कामायखानो जाबा मन्दिरफोराव जा बिराद फैसानि सिस्टेमा एसे बेलेग जाबाय आरो ना माने
औ औ बिजनेसो जाहैबायना मन्दिर थांनायफोरा माने मनदिरखौ माने बिजनेसो खालाम दानिमानसिफोरा नंगौ औ माने औ औ
जायखौ जोङो इमान गोथार होननानै फोथायनानै फैयोना खिन्थु मानसिफ्रा बिजनेससो खालामबाय ओम
दे होमबा नोंथां जोंना थाइमाबो जाबाय औ औ दे दे
देम